औ
दा नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आङो दासो ओरैनो बेरायना फैनानै दसे जिरायगासिनो।
औ
औ दा आं मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ रायलाय जागोन दे
ओ औ आयदानि मुङा आयदाखौ आङो जेरै- जोंनि सोलोंथाइनि बागै लादोंमोन आरो एसे
औ औ जागोन दे सावरायजागोन
औ दों दा सोलोंथाइखौ लानानै बोरै जिउआव दावगालांनो हायो बा सोलोंथाइया जोंनि जिउआव माबायदि हेफाजाब होयो जिउखौ दावगालांनायनि थाख बेफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो दा नोंथांनि बादिब्ला उ माबायदि सानो नोंथाङा बेफोरो सोलोंथाइनि बागै?
सोलोंथाइखौथ' जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव गोनांथि जायो। जौगालांनो थाखाय सोलोंथाइ गैया बा जोङो जेरावबो दावगानोबो हाया जों जाव-जायगाफोरबो दाव बायनो हाया बिदिनो आरो गोनांथिथार सोलोंथाइया जोंनि फ्राय जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ लानो हाबाथाय मोजां जायो आरो
नंगौ नंगौ
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा मा मा खालामबा जों सोलोंथाइयाव जिउआव मानि थाखाय एसेबां गोनांथिथार बा बेफोरखौ
औ दा सोलोंथाइखौथ' जोंनो उन्दैनिफ्रायनो नांगौ जायो जेरै जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो जेरै जाम्बा गला जानानै थानांगौ गोनां जायो आरो दा जोंङो इयुनाव खामानि मावनो बो जायखिजाया एसेबाबो सोलोंथाइनि गोनांथार
औ गोनांथार
दा जेरै दा सोरखारनि साख्रिनि थाखायबो
औ औ सोलोंथाया गोनां
औ गासैबो सोलोंथाइखौनो नांजोबगौ जायो दा ओरैनो ओरैनो दा उन्दै बैसोआवथ' सोलोंथाइया जोबोर गोनांथार उन उन्दैनिफ्राय जुदि सोलोंथाइखौ मोजांङै लाबोनो हायाब्ला उनाव देरनानै एसे औ असुबिद
खस्थ' जायो औ दा जों औ दे बुंनाय नोंथां
थार आरो
दा जोङोथ' दा सोलोंथाइनि सायाव सावरायबाय नालाय दा नोंसिनि ओनसोलाव खाथि खाला गंबेसे बा सोरखारि ओसोलों फरायसालि बा सोरखारि नंङै फरायसालिफोर गंबेसे ओरैनो दंङ जेनेबा
औ दा जोंनि ओनसोलावथ' गोबां दं नाथाय जोंनि फरायसाफोरनि थाखायबो ओ फरायसाफोर खम जालांनो हमदों आरो दा जोंनि सरकारि खाथि खालानि सरक कारि स्कुलफोराव बेनिखायनो औ औ दा सोरखारि सि स्कुलफोरा बायलांजोबनो हमदों
औ बायलांजोबनो हमबाय
दा जोंनि खाथि खालायावनो दं बे बाय बेफोरबायसा गंनैसो फरायसालि आरो दानि दानि बिमा बिफाफोराबो गथ'फोरखौ बांसिनानो ओं सोरखारि नंङि फ फरायसालियाव सो थिनहवरो
औ
ए आरो
दाथ' जोंनिया दा ओ जेनेबा गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानाया माबायदिमोन आरो दानि समाव माबायदि जौगाबोखो जोनबा गोदोयै माबायदिमोन दा माबायदि बेसेबां जौबा जौगाबोखो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ गोदोनि औ गोदोनि बाय बिदिब्ला फर सोलोंथायाबो जोबोर गोख्रोंमोन दानि दा जेरै नुदों सरकारिनि फरायसालिनि बागै आरो बेफोरनि उम माबायाव नायबोला जेनेबा दा सरकारि नोङि स्कुल फरायसालिफो फोरा बांसिन जौगाबोदों आरो
औ औ-औ
बेहाय दा सोरखारि फरायसालिफोराथ' बायलांजोबनो हमदों आरो बे सरखारि फरायसालियाव फरायनाय जा फरायसा फरायसुलिफोर दं बिसोरबो गोबांखौनो एसे लोरबां बिथिङाव थांनाय बायदि नुदों आरो
औ औ औ दा आनजादनि फिथाइफोराबो बिदिनो सो कारि नोङिफोरासो मोजां जायो सरकारि फरायसालिफोरनिया मोजां जानो नागिरा बारा एसेबां
नंगौ नंगौ
बिदिनो आरो बांसिन खाबुआनो सरखारि नोङि स्कुलाव बांसिन थानो नागिरो जोंनिया सरकारि स्कुलफोराव थानो नागिरा फोरोंगिरिफोराबो खम जाहैयो नालाय
औ औ नंगौ
दा जोंनिया बे जेनेबा दा जोंनियाव ओ इंराजिबो थायो नालाय फरायसालिफोराव इंराजिबो फोरोङो दा नों थाङा जेनेबा जोंनि सोलिबाय थानाय जिउआव जोंनो जेनेबा इंराजि रावनि सोलोंथाइखौ जों लानांगौ ना लानाङा मा सानो दा नोंथाङा माबा फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ औ दा जेरै जोंनि साखाथियाव सोलिबाय दं बेफोरबादिब्लाथ' जोंगो इंराजि खौ सोलोंनाया जोबोर गोनां थार जाबोदों मानोना आथिखालनि जुगाव दा कम्पिउटारनि जुग जाबाय नालाय दा जायखि जोङो माबा मोनसेफोर नांगौ जाब्ला बांसिनावनो जोङो इन्टारनेटफोराव जुदि नागिरनो थाङोब्ला गासैखौबो आं इंराजि आख खर'सो मोनजोबो। ओ बर' रावा जोबोर। खम आरो बर' राव एबा एसामिस रावफोर। आव मोननाया एसे गोब्राब जायो। होनबा औ औ बेनिखायनो दा। इंराजि आखरखौ बा इंराजि। बुजिनाय रोंनाय बेफ फोरबायदि जानाया जोबोर गोनांथार आरो।
दा जेरै गोजान जायगा जेनेबा गुबुन हादोराव दाव बोहैनो थाखायबो जोंङो इंराजिखौ गोनां जायो। जों बर' बा। एसामिस बा हिन्दी रायज्लायनानै जों गुबुन जायगायाव दावबोबायहैनो हाया गुबुन रायजोआव जोङो। गुबुन रायजोनिफ्रा जोंनि बे रावखो थ रोङा नालाय। बेखायनो जों इंलिसखौ। फोरोंनांगौ जायो आरोना।
औ औ।
दा औ। बेबायदिनो जोंनियाव मोननैबो ओ गासिबो रावनिनो गोनांथि जायो जोंनियाव
औ औ नंगौ नंगौ।
गासैखौबो रावखौबो जों सोलोंना लानो हाबा मोजां जायो आरो जोंनि थाखायनो मोजां। दानिया आरो फरायसालिफोरावबो जोंनियाव सरखारि फरायसालिफोरावबो इंराजिखौ एसे फोरोंलांनो हमबाय आरो।
औ औ नंगौ नंगौ।
दा नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोना औ।
दानिया प्राइभेट जेनबा बे सरकारि नङै फरायसालिफोराव गोबाङानो इंलिस मिडियामनि गोबांसिन जाहैबाय। जेरै उन्दैनिफ्रायनो इंलिस मिडियामखौसो बांसिन माबानाय जाहैयो आरो गोसो होहोनाय जाहैयो। जेरै दा सरखारि फरायसालिफोराव गोबाङानो इंराजिखौ बांद्राय मोजाङै सिखायनो नागिरा आरो। दा। फरायसुला फरायसा फरायसुलिफोरा नुनाय बादियै इंराजि आयदाखौ खस्थ मो। होनना बारा फरायनो नागिरा आरो।
खारि स्कुलनिफोरा
सरखारि नङि फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरा आरो एसे बरखौ गोब्राब मोन मोनहैयो आरो बिसोरो नाजायो ना बिसोरबो हायो नाथाय एसे गोब्राब मोनो आरो बिसोरो औ औ
दा सरकारि नङिफोराथ जोंनिया इंराजि रावआवनो जाजोबखायो बांसिन सरकारि नङि फरायसालिफोरा इंराजि रावनो खुलि जायो बा दहुन जायो बर' रावजोंबा एसमिस रावजों बा गुबुन रावजों माने फरायसालि गैयानो खमानो बुंजायो आरो
औ औ जेरै बेबादिबो फरायसालि दं औ औ जेरै ओ सरखारि नङैबो बर' मिडियामनि फरायसालिफोर दं नाथाय बेफोर फरायसालियावबो इंराजि आयदाखौ औ इंराजि आयदाखौ बा गोबां बांसिन गोसो होसिननाय नुयो आरो जेरै बड' मिडियामनिख्रुइ इंराजि इंराजि आयदाखौ गोबां गोसो होसिनाय नुनो मोनो
औ
नाथाय सरखारि फरायसालिफोराव आरो बर'फोरखौसो एसे गोसो होसिनाय बायदि नुनाय मोनदो आरो
माने गासै साबजेक्टआनो गावबा गाव गावबा गाव रावजों जायो नालाय गाैबो फराफोरानो बर' सोरनाबा एसमिस बा बेफोरबायदि जाजोबो नालाय दा गोदोनि समावथ' जोंनिया फरायसालिफोर थांनोबो बिराद खस्थ' जायोमोन आरोना जोबोद खस्थ' जायोमोन
नंगौ नंगौ
थाबायना थांनो गोनां जायोमोन बा बहाबा दफां साया सिंफोरावनो जोङो क्लासफोरखौबा लानो गोनां जायोमोन होननानै खोनानो मोनोमोन आरो दा नाथाय जोंनिया जोंनिया जों इमान खस्थ' खालामनो गोनांथि गैया दानि जुगाव माने गावबा गाव गावबा गाव हान्था मेलानि थाखायबो स्कुल बास थायो बा फरायसालियावबो खथा खथायावबो फांखाफोर बा फेनफोर थायो बारफोरनि थाखाय एसेबां खस्त जाया आरो दानिया
औ औ
रामावनो फरायनो मोनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बा फरायसालिनि ओ फिथाइफोरा माबायदि जायो आनजादनि फिथाइफोरा फरायसालि सरकारि आरो सरकारि नोङिनि रुजुनायाव माबायदि जायो
औ दा नुनाय बादिब्ला जेरै फु सरकारि फरायसालिनि गथ'फोर दं बा फरायसा फरायसुलिफोर दं बिसोरनि आनजादनि फिथाइ खौ एसे लोरबां नुनाय मोनदों आरो ओ जेरै बेसर खारि नङि फरायसा फरायसालिनि फरायसाला फरायसुलिफोरजों रुजुयोब्ला दा बिसोरनिया एसे गोख्रोंसिन नुनाय मोन्दों आरो
औ गोख्रोंसिन
औ औ
मोजां जायो आरो बिसिनिया एसे माने मानसिफोराबो एसे मा होनो बेखौ गोख्रों जायो साननाय हनाय फोराबो आरो फरायनाय बिसिनि सिस्टेम बा आयदाफोराबो मोजां जायो आरो बिसनिया
औ औ नंगौ
दा जोंनिया सरकारि स्कुलाव उ फोरोंगिरिफोरा अबावबा अबावबा इसिबां मा होनो बेखौ स्ट्रं जानो नागिरा बा गोरा जानो नागिरा आरोस
औ औ नंगौ
दा नोंथांजोंबो रायज्लायै रायलायै समा जाबायानो नोंथांजों रायलायनानै गोजोन्नाय मोनबाय
जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां